औ हेल'।
औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ।
आंथ' दा ओरैनोसो दंफैयो।
अ नोंथां माने आं नोंजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोनथ' दा बे सावरायनायाव टाइमनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बेखायनो आङो नोंथांखौ सम होनो हागोन ना हाया बेखायनोसो माने सिगाङाव थाबाय नोंथांनिसिम
औ
नोंथाङान हागोन दा
फ्राय औ नोंगौ नोंथां होनो हागोन नोंथां
औ दे होमबा नोंथां आयानो जाहैबाय आथिखालनि सुबुंफोरा बहुद खुनु माने बेमार आजार जानाय नुसै ना ओनसोलावबो जानो हागौ बागामियावनो दंबो जानो हागौ। नोंथाङा नुबायना जायखिजाया खोनाबायबो
औ नंगौ नोंथां
बेनि थाखायनो माने बेफोर आजिखालि मानो एकदम खम बैसोआवनो माने आजिखालि जायो नोंथाङा एसे मोनदांनो हादों नामा बिनि सायावसो माने नोंथांनिफ्राय फंनैसोबाबो माने माने मिनथिनो लुबैदों नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना दे होमबा नोंथां
दानि जुगावथ' जों बेबादि बेमार आजार जानायफोरखौ बांसिनानो केमिकेल बुस्थु जेर जाग्रा आदारफ्राव बायदिसिना सिनाफ्राव बाहायनायनि थाखायनो नुनो मोनो आरो जोंनि दानि जाय जौगाफुनाय माने जाय दा इयुन जोलैफोर आरो जों बिसोरो गोबाङानो गावनि देहायारिनि थाखाय एक्सारसाइस होननायफोरखौ खालामला ओरैनो आरो जानायफ्राबो गासिबो केमिकेल जाजोब बाय बेफोरनि थाखायनो जों बेफोरखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
माने दायो आजिखालि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदियावनो गोदोनि मानसिजों गोदोहाय मा जायो मैगं थाइगं जानाय लों गासिबो माने बेफोर गासिबो नन केमिकेल गोजामोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नाथाय आजिखालि उल्थ जाजोबबाय
औ नंगौ नोंथां
मा जायो दानि जुगनि मानसिफ्रा मा जायो जोङो बांसिनानो मैगं थाइगं गोमायो एम्फौ जायो माबा माबि होनलाबायनानै हेन थेन बुंलाबायनायमोन मुलि नागिरलाबायनानै एम्फौ थैग्रा बेबायदि माबा मा होनोमोनलाय केमिकेल्सखौ बाहायनाय नुनो मोनो आजिखालि बाद बे जोंनि थाखाय गोबां गोहोम खोख्लोयो बे बेखौ जोङो हमदांनो हाया हमसंनो हाया जेबो जास्लाबनाय नङादां जेबो जानाय नङा दां आ बिदि होननानै माने गावनि गोसोखौ हमथा हाया लासे बांसिनानो जोङो जाबाय थानाय जायो ना नोंथां
नंगौ नोंथां आथिखालावथ' जों गासैबो बिथिङाव नायनो मोनोब्ला गासैबो बिगियान रारि जुगसो जाबाय जिहुते
जोङो माने
जाग्रा
जों सानगोन औ
गासिबो बिगियाननि आदबजों गासिबो जाग्रा मुवाखौनो होन बबेबा जि जोम दिहुननाय बायदिफ्रानो बिगियाननि आदबसो जाजोब्बाय थ' जानाय लोंनायावबो बेनोदि गासिबो केमिकेलसो होजोबो बो आबाद मावनायावबो केमिकेल हासारसो होजोबो गासिबो माने बिगियनि औ माने बियो माने अर्गेनिकआनो जाला गासिबो बेबादि बिगियाननि आदबजों बाहायनाय दा बिदिसो जाजोबो ओंखायनो जोंनि जोंनि देहायाव बांसिन चान्स थायो जे बेमार आजार जानाय ना मा होनो नोंथां
आथिखाल नंगौ नोंथां आथिखालावथ' माबा केन्सार बेमार औ स्ट'न माबा अन्थाइ बेमार खालि बेफोरल' खोनासै आजिखालि बेफोर गासिबो मा बेबायदिनि थाखायनो जायो होनना बा जों गाव गावनि गोसोखौ हमथानो हायाव जानो लुुबैनायखौनो जेखौ मेखौनो केमिकेल गोनांफोरखौनो जोङो सोलाबायो जेबो जा नङादां दिनै सानसेयाव साननैयाव बेबायदि होननानै ना नोंथां गोदोहायथ' बेबायदियानो गैयामोन गोदो बांसिन जाग्रा बुस्थुआबो केमिकेलनि नङामोन आरो थाजा था बुस्थुखौ आजिखालि नोङो बिफां उन्दैनिफ्रायनो बिफांफोरखौनो केमिकेलजों बिजि थुनानै इनजेकसन थुनानै गिदिर गिदिर जाहोलाबायो हासार बारा बारा होनानै केमिकेल बारा बारा होनानै फिसा गाहायावनो फिथाइ थायगोन आजिखालि नोंथाङा नुगोन खोमा
नंगौ नोंथां जेरैहाय नों साननानै औ नंगौ नोंथां जेरैहाय नों साननानैनो नायदो गोदोनि जुगावहाय केन्सार बेरामखौनो बारा खोनालाबायामोन ना मा होनो नोंथां माने गिदिर गिदिर बेरामफोरखौनो खोनालाबायामोन जिहुते बेबायदि गिदिर गिदिर बेमार आजारफोरखौ खोनायैनि थाखाय फाहामग्रा डाक्टर फाबो मुलिखौनो दिहुनजोबनो हायाखैमोन नाथाय आथिखाल नि बिबाङावहाय गोबां बारा जाबाय बेबायदि बेमार आजारा जेरै केन्सारखौनो होन दिनै सोरबा उन्दै गथ'नियावबो जोङो केन्सारखौ मोननो हागौ साब फ्रोम सुबुआबो माबा मोनसे बेमार जायोबाथाय केन्सार
माबा मोनसे
गोदोहायथ' केन्सार जा
औ औ जुदि केन्सार जायोब्लाथ' जों गोदो जाय औ नंगौ नोंथां जेन'बा गोदोहाय
जोबैनि थाखायनो गासिबो हस्पिटालावनो औ औ नों
गोदोहाय गोदोहाय केन्सार बेरामा जायिनि थाखायनो बेयावहाय बेखौ फाहामनो थाखाय जेबो एथ' स्ट्रं एक्सनफोर लानाय जायामोन ना मा होनो नोंथां नाथाय दानि जुगावहाय बारानिफ्राय बारा जिहेथु बेमारा जाबाय बेमारा जायोबाथ' माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहाथ' लानांगोन ना बेबादि हिसाबै दा जोङो गोबां। मुलिबो लानो हानाय जाबाय केन्सार जाहैबा जों मोजाङैनो मोजां सोगानो हाग्रा जाबाय नाथाय गोदोनि दिनाव
नाथाय गोदोनि दिनावहाय
बेबादि सोफानोनो हायामोन केन्सार जाबाय माने बियो सासे सुबुङा जिउ खहा औ नंगौ नोंथां। माने सासे औ मासे माने सासे गोदोनि जुगावहाय सासे सुबुङा जुदि गिदिर बेमार आजारफोरजों जुदि भुगिनाङोमोनब्ला होमबाथाय बियो थैनायनि समान जाखायोमोन गावनि जिउखौ खहा लानायनि समान। नाथाय आथिखालनि जुगाव बेबायदि नंला आरो ना?
नंगौ नोंथां।
मा
आथिखालि बुहुत साननांगौ जाबाय बेमारफोरखौ खौनो बबे केमिकेला नोंनि सिङाव हाबदों हमस'नो हाला।
औ नंगौ नोंथां आथिखालावहाय बेमार जानाया जाग्रा लोंग्रा केमिकेल होनायजोंल' नङा माने सुबुंनि बेबायदि देहाया बेबायदिजोंल' नङा बोथोरफोर सोलायनायनिबो थाखाय जाबाय।
नंगौ नोंथां आजिखालि इनभाइरनमेन्टआबो थिग नंला नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
बुहुत गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोनो हमबाय मानो होनबा जों बिफां-लाइफांफोरखौनो दानफायग्रा जाबाय जोङो अक्सिजेन खम जालांबाय। बिनि थाखायनो सान्दुं बा मा बारा बिदि जालांबाय आरो देहायावबो खस्थ' मोनो। बेफोरबादि सान्दुं बारा जायोबा जोंनि देहायावथ' मोजोङै सान्दुंआ नांफैयो।
नंगौ नोंथां।
बेफोरनि थाखायबो जाबाय आरोना नोंथां जोङो। बे जाग्रा आदारनि थाखायल' जाजोबदों बेखौ बुंनो हाया।
नोंगौ नोंथां।
आबहावायाबो जोंना गोबाङैनो सोलायबाय गोदोनि जुगाव माबादिमोन दा माबायिमोन गोबां फारागखौनो नुबायना नोंथां।
औ।
दाथ' औ दाथ' नै गोलोम बोथोर गरमाव गरमा बो बांनायनिफ्राय बांबाय गोदो बेबायदि नङामोन। औ गोदो बेबादि बिदुंआनो होआमोन जिहुता बेबादि बिदुं
गुरा बाराबो गैयामोन बिसिनि गनाय उखुन्दै
उम
बिस बिसोरबो आफायाव दा जोंना गुबुंले खालामो। गोदोहाय बारा गैयामोन। मिन्स मा बे बा बारा आबहावा गुबुंले जायामोन। बिफां लाइफांफ्राबो दङमोन। सरक रड ओरि हाइवे फोर बारा गैयामोन बिसोर खौ लुफुंनो थाखायनो बिफां दामफायफोर नांगौ जायो लामाखौ फोजोबस्रांनांगौ जायो। बेफोरनि थाखायबो दा बेफोर आबहावा गुबुंले जानायजों लोगोसेनो जोंनि देहाखौबो गोहोम खालामलायो आरो।
नंगौ नोंथां गोदोनि दिनावथ' जों इनडासट्रिफोरखौनो बांद्राय नुयामोन नाथाय दानि जुगाव इनडासट्रि
एभाइलेबोेल जाबाय।
औ नंगौ गोबां जेराव थां गासिनोबो इन्डास्ट्रिमोन। आजां जाबाय।
औ।
बेबायदिनि इन्डास्ट्रिनिफ्राय गनाय मैला मैथा आरो उखुन्दैफोरनिफ्रायबो जोंनि देहा सावस्रिया गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं। माने गासिबो बेराफारसे मोजां बेराफारसे गाज्रि बेबायदि जानानै औ दङ आरो। जेरै इन्डास्ट्रिफ्रा सुबुंनि थाखाय हेल्प खालामदों गोबांनिफ्राय गोबां बुस्थु दिहुननायाव नाथाय बेराफारसे बेयो सुबुंनि सावस्रिखौबो खहा खालामगासिनो दं आरोना नोंथां ना मा होनो?
नंगौ नंगौ नोंथां। नोंथां अब्ला समाबो जाबाय अब्ला नोंथांजों नारनानै बहुद मोजां मोनबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां औ दे नोंथां।